माबायाव खस्थावनो खननै हरखाबाय ओरैनो मिसखल बायदि हरनानै दानबाय बियो बेजोंनो खनै जाखाबाय आं आरो खबिथानाव खनसे कनजिथानाव खनसे ओरैनो बे खार हरनानै दोनदों बियो
दसे दसेनो ओमफ्राय बिदि खनब्रै खनबा सिखारखाबाय दा थाबनो सिखारबाय आरो आंहाबो
सायखिजाया गादसै फन्द्र ना बेसेबांबा जागुलायनाय बुना गालांखाबाय। गासै एगारबार जादों ना आंनाव नै बे थिखौ' एबख' आङो मिथिख फैसा मोना होननानै कन्टिनिउ जोब ज फेसबुकाव बोखोबानो मोनो बियो माबा नैबो फैसा मोनना मोनाथाय लाइफआव होद बिहाय मोना बियो माबासो लोगो हमलायनायसो होननानै बुंबाय बे लोगोलाय नायला बायग्रासो नोंबो बियो फरायना ओमफ्राय
हरस' मालला दुगैनो मोनबावोन आंहा दं मालाबा अनोबो द थिनालियाव थिनालियाव बानायहैनाय जाबा फैसा नायबोगोन आं एकाउन्टाव बे फि थाखाखौ बख'ना लाबोगोन आं ओमफायो
आंहा माबा खुलिहैनांगौमोनलै बिदिन थांनो नागिरबाय जालासोलाय एखावन
ऐ
जों खाथियाव
गोदान सो खुलि नांगौ स्तेत खुलि नांगौनो ऐ बेखौनो गोदान
ओ आंना स्टेट नि नङा नालाय ओंखायनो स्टेटनिओं
स्टेत आलाय स्टेतनिमोन मिथिला आंथ'